हेलौ हेलौ नोंथां औ औ औ औ औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां औ नोंथाङा आंनाव ओ हरखाबै बे फुंबिलि समाव फन हरनायनि माआन्दोआव माबाफोर दङ नामा नोंथां? दे हागोन दे जे बे खौराङानो जाहैबाय जों जेनेबा नुनो मोनो साख्रिआवब्ला नि माने होनो जिउ खुंनाय आरो जोङो आबाद मावनानै जिउ खुंनानैबा बेफार फालांगि जों बिनि गेजेराव माबा मोनसेफोर बा माबा फारा दं नामा नोंथांङा? मोजांसिन
मोजांसे आवला ना ओरैनो फालां
माबा आबाद हागोन नामा नोंनि सुंदोब रावजों एबा बिबुंथिजों? ‌गिगो दे
अओ
जोंनि जिउआव बा जोंनि जिउखौ दैदेननायाव जोङो मोननै राहा लामा लानो हायो मोनसेया जाहैबाय साख्रि जायो सरकारि आरो नन सरकारि बा
बोरै नङै जायो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय फालांगि फालांगियावबो मोननै रोखोमनि थायो जेनेबा आबादनि फालांगि बा मैगं थाइगंनि फायखारि बा दाउ बेदर बे फाननायनि फायखारि आरो ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां मोननैनि गेजेराव गोबां मोनसे गोरोबलायै ओ फारागथि दं जायखौ जोङो ओ जोंनि सामफ्रोमबो जिउआव नुनो मोनो बांसिन सुबुङानो बे बुहुमाव गावनि जिउ बा नखरखौ दैदेननो थाखाय ओ बांसिन सुबुङा सरकारि साख्रिखौ हो ओ नोंथां सरखारि साख्रियाव ओरैबायदि जेराव जोङो ओ गावनि रोंगौथिनि गेजेरसो मोननो हायो बेखौ जोङो मा खायसे फरिखा होनानै बा इन्टारभिउफोर होनानै जोङो लानांगौ जायो जायखौ बांसिन सुबनो मोननो हाया जाय सुबुंनि मेलेमा एसे गोख्रों बा राफोद बिसोरो गावसोरनि रोंगौथिनि गेजेरजों बे सरकारि साख्रिखौ मोननाय जायो आरो बेवहाय माबायदि जानो जायो होनना बुङोबा ओ सरखारि साख्रियाव नोंथांनि दरमा जायखौ जोङो इंराजियाव सेलारि होनना बुङो बियो ओ मोनसे थिखानाय सम जेराव नोंनि बेंक एकाउन्टाव बे राङा मा दानजोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि फैगोन जायखौ जोङो मोनखायोखा आरो सरखारि साख्रिनि दरमाहायाबो बुरजायानो जायो नोंथां जाय नोंनि नखरखौ दैदेननो आरो ओ नोंनि जिउखौ खुंनायाव बा नोंनि न'खरखौ समायना रमायना खुंनांनायाव गोबां हेफाजाब होयो ओ नाथाय बे सरखारि साख्रिना ओ राङा मोनसे मोनसे थिखानाय बा ओ जायखौ इंराजियाव फिक्स होनो बर'आव थिखानाय होनो बिदि थिखानाय जायो आरो नों बिनि बाराबो मोना खमबो मोना जानो हागौ बबेबा दानाव बा मार्च दानाव जोंना ओ बोसोरनि जोबथा बेयाव जोङो लेट मोन माने जोङो एसे उनाव मोनो जायखौ जोङो टाइम बायदि मोननो थाङा अब्लाबो मोनो आरो बे राङा जेरावबो गोमानानै थाङा बेनिखायनो सरखारि साख्रिनि राङा मोनसे थिखानाय रां जाय जोंनि जिउखौ मोजाङै खुंनो हायो आरो सरखारि साख्रि मावग्राफ्रा समाजाव मोनसे मोजां ओ मासि मोनो बा जायगा मोनो जायखौ सुबुंफोरा मान सनमान होयो मानोना बिथाङा सासे सरखारनि मानसि होननानै आरो बेराफारसेथिं बुङोबा फालांगि फालांगियाव गोबां गुदुं गुसु बारहावाखौ सौसिनांगौ जायो जेराव नोङो एखमबा गुदुं बारबो लोगो मोनगोन एखमबा गुसु बारबो लोगो मोनगोन जायखौ सौसिनानै नोंनि थांखिजों सौहैनांगौआ जोबोद गोनांथार फालांगियाव ओरैबायदि जायो होनब्ला
ओ नोङो नोंनि आबाद फोथारफ्राव मोननाय मुवा बेसाद बा नोङो नोंनि आखाइजों सोरजिनाय ओ बा फिसिनाय जेरै दाउ अमाखौ फिसिनायखौनो बुं मोसौ मैसो फिसिनायखौनो बुं बेफोरबायदिनिफ्राय फैयो आरोगौ नामा
फालांगि होनना बुङोब्ला नोंथां ओ फालांगियावथ' गोबां गुदुं गुसुं बार दं जेरै ओ नोंथांनि आबादा माखासे जाहोननि थाखाय नैबे नैबे बोसोराव आबादानो जायासै ना नोंथाङा नोंनि मुलखौनो मोनफिनासै मुलाम फानि एसेबो खाथियाव थाङासै अब्ला बे समाव मा जायो नोंथाङा ओ दुखु खस्थ' सैनायनि गेजेरजों ओ नोंनि आबाद मावनायाव जाबायदि ओ रां गारदोंमोन बे रांखौल' बुथुमनो थाखाय होसोनांगौ जायो नाथाय नोंथाङा बे समाव नों जेबो मुलाम्फा मोना अब्ला नों
नोंनि थांखियाव सौहैनोबा नोङो गुदुं गुसुबार मोननैखौबो नोङो सौसिनांगोन नङाब्ला नोंनि जिउआव नों माबा जानाय नङा जौगानो हानाय नङा बुंनो थाङोब्ला रांनि खेथ्रआव ओ फालांगियाव ओरैबाददि जायो जेन'बा नोङो रांखौ बबेबा बोसोराव नोङो नोंथाङा मुलाम्फाखौ ओरैबदि मोनगोन जे नोंथाङा सानगोन आंनि आं सायख'नाय खामानिया बा आंनि जिउखौ खुंनायनि असिलायाव सायख'नाय ओ खामानिया आंनि थाखाय जोबोद मोजां जायनि गेजेरजों आं दिनैहाय बेफोरबायदि लाख'हायै रांखौ मोनदों आं सानो बे रांखौ सरकारि साख्रि मावोब्ला आं बे रांखौ मोननाय नङामोन ओ मानोना ओ फालांगि खालामनायाव जे दिनाव जे बोसोराव नोङो मुलाम्फा मोनगोन बे बोसोराव नोंथांनि बेंक ओ एकाउन्टआ ओरैबाददि ओ बुंफबगोन जायखौ नोङो ओ फिन खनसेबाव बै बोसोराव बाहायनानै आरो बेनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा मोनबावगोन बेखौ मिजिंथिनानै ओ नोंनि ओ आबाद मावनाय बा फालांगि मावनाय बेफोरखौ ओ नोङो जागायलांबाय थागोन नाथाय नाथाय जेब्ला नोङो ओ नोंनि आबाद मावनाय बा नोंनि रां खामायनाया जाया अब्ला नोंथाङा गिनाय मोननानै नोंथाङा फालांगि मावनायखौ नों गारनोबो सानो नाथाय बे गुदुं गुसु बारहावाखौ नोङो जुदि बोजबबायबा अब्ला नोंथांनि रां खामानिखौ रावबो लाखिनो हाया बुंनो थाङोब्ला नोंथां सरकारि साख्रिनिफ्राय फालांगियासो ओ बांसिन मोजां आं बे
दा नोंथाङाथ' आंनिफ्राय बेबायदि बाथ्राखौ मिथिबाय दा नोंथाङा बिनि सायाव ओ फंनैसो आंनि सिगाङाव बिबुंथि बा फोरमायथि लाखिगोन नामा नोंथां फि जागोन नोंथां फंनैसो आंबो बुंनो सानदोंमोन बेनि बागैनो
अब्ला नोंथाङा ओ आंनो फंनैसो फोरमायना होदो जाहाथे आंबो बिनि ओ फारागथिखौ ओ हमदांनो हायो
सरखारि साख्रि आरो लोगोसे बेफार फालांगि नदों नामा औ नोंगौ नों- नों बुंनायाबो सैथो जेनेबा सरखारि साख्रिया फिक्स एमाउन एबा फिक्स मा होनो फैसा मोनो थिखानाय फैसा मोनो जेरै जे बुस्थुखौ मोननांगौ नों बे बुस्थुखौ मोगोन खि- खिन्थु फालांगियाव बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो नुनो मोननायालाय बबे एखमबा बोसोराव खम एखमबा बोसोराव भारा बेफोरबायदिखौ जोङो निस्सय नुखायो नुनाया खिन्थु अब्लाबो जोङो थाब एबा गोरलै राहाजों सोरबा मा होनो हाल थिसखानाय जाबाय नै मिथिया